हेल' औ नोंथाङा आ नोंथाङा दायो माने फ्रियाव दंथ'योना नोंथां?
औ दङ नोंथां।
औ होनोमबा जोंङो मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनोसै नामा नोंथां नोंथाङा फ्रियाव होमबा आं नोंथांजों माने मोनसे आयदाखौ सावरायनो होननानै माने फन हरदोंमोन आरो ना आं नोंथां नोंनिसिम।
अ जायो दे नोंथां।
ओ होमबा जों माने सोलोंथाइ लानानै इदिनो मा मा बिदिनो सा ख्रिफोर मोननो हायो बा सरकारि साख्रिफोरखौ जों बोरै मोननो हायो बेफोरनि बागै एसे सावरायनोसै नामा नोंथां।
जागोन दे नोंथां रायलायजागोन।
नोंथांनो आंनो गिबियाव एसे आंनि ज हानायखिनिखौ आं नोंथांनिसिम फोरमायना होग्रोनोसै।
माने सरकारि साख्रि होनोबाथ' जों माने गिबियाव जोंनो माने सोलोंथाइ नांग्रोगौ जायो नङा होमब नोंथां जोंङो माने सोलोंथाइ गैयाबा जों बे बेफोरखौ माने साख्रिफोर मोना होननानै जों बुंनो हाखायो आरोना। बेखायनो माने गोदोहाय माने बिदिनो जोंनि बर' समाजफोरबा बिदिनो गोदोहाय बांसिनखौनो इदि माने साख्रि फोर मावनायखौ जों नुनो मोननाय जायामोन आरोना बिदिनो बुहुत खममोन होननानै जों बुंनो हायो बा बिदिनो सोलों थायफोराबो गोदोहाय जोंनि बर' समाजखौ लानानै बुङोब्ला माने गोबां सोलोंथाइ खमनि जाहोनावनो जों माने बिदिनो जोंनि बर' सुबुंफोरखौ गोदोनि सुबुंफोरखौ बारा साख्रि मावनायफोरखौ जों नुनो मोननाय जायामोन आरो जाहोनफोरा जाबाय जोंनि बर' सुबुंनि सोलोंथाइ बारा गैयिफोरनि जाहोनफोरा माने बेफोरनो सरकारि साख्रि गैयि फोरनि जाहोनफोरा जाहैबाय गोदोहाय बिदिनो जोंहा माने दालां मोजां गैयामोन होननो हायो नङा होमबा बिदिनो जोंथ' बर'गा बर' समाजनि सुबुंफोरा बिदिनो ओ दैमा खाथि खाथि थि बा बिदिनो गामि गेजेर गेजेरफोरावसो थायो नालाय बेफोराव गोबां जोंहा दैमाफोर दैसा फोर बिदि थानायखौ जों नुनो मोननाय जायो। बेहाय माने बोथोर लायै बोथोर गोबां दैबानाफोर जानाय बेफोरनि माने लामाफोर गाज्रिनि जाहोन बिदिनो हाग्राफोर थानायनि जाहोनाव माने जोंनि बर' सुबुंफोरा माने बिदिनो सोलोंथाइखौ लायामोन लाहैयामोन होननानै जों खोनानो मोननाय जायो आरो। बिदिनो स्कुल कलेजफोराबो गोबां इदिनो गोजान गोजान इदिनो माने टाउनफोरावसो थायोमोन होननानै जों खोनानो मोनो। दायोथ' ओ दायो माने गोबां इदिनो स सरखारि साख्रिफोर मावनायखौ नुसै बेफोरनि जाहोनफोरानो जाहैबाय दायो जोंनि बर' समाजाव म माने गोबां बिदिनो बिनो सुबुंफोरना रांखान्थिबो फैबाय नालाय सोलोंथाइ मोजां होनो हायो सुबुंफोरखौ माने बि बिफा बो खारि खाफोर है नालाय। आरो बिनि अनगायैबो साख्रिखौ होननानै बुङोबाथ' जोङो माने साख्रिखौ ओ इमान खायफा साख्रिखौ माने नों खस्थ' खालाम मनानै लानो हानायखौ माने गोबां बिदिनो सोलोंथाइ गैलयाबाबो जों मोननो हानायखौ जों नुनो मोनो आरो माने। जोङो डिफेन्सफोरनि जाय साख्रिफोरखौ होनना बुंगोन आं नोंथां एसे फोरमायनानै। डिफेन्सफोर साख्रि होननानै बुङोबा जों माने बेफोर बेखौ टेन पास टुयेल्भ पासनिफ्रायनो जों माने ओ बेफोर साख्रिखौ जोंहा मोननो हानाय माने गोहो जायो आरो। नोंहा माने देहाफोरा फिट बा नोङो बेखौ माने मोननो हायो आरो नोंहा खस्थ' नाजानायनि गेजेरजों माने। ओ बिनि अनगायै जोंहा सोलों थाय होनना बुङोबाथाय बिदि सोलोंथाइखौ माने जोङो ओ गिबियाव माने उन्दैनिफ्रायनो जों लाय मोनजानायखौ नुयो जेरै क्लास बिदिनो म मानो बै आननिफ्राय लायो बिदिनो बैसो बा बोसोर बा द' बोसोर बैसोनिफ्राय जों माने फरायजेननायखौ जों नुनो मोनो आरो जोङो गुबै माने जोंहा बिदिनो गोबां सुबुंफोरनि माबे सिमाङानो जों माने गभर्नमेन्ट जब बा बिदिनो सर सरखारि साख्रिखौ लानो होननानै माने सोलोंथाइ बेफोरखौ ल सोलोंथाइफोरखौ लानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बिनिल' नङा गभर्नमेन्ट जबनिल' खायफाया बिदिनो सोलोंथाइखौ ओ गावनि मोजांनि थाखाय बा रोंगौथिनि थाखायबो लायो। बेनि अनगायैबो जोङो माने सोलोंथाइखौ गोबां माने जाहोनफोरनि बा रोखोमफोरनि थाखाय लानायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो। जोङो सरकारि साख्रि होनोबाथ' गोबां बिदिनो गोबां साख्रिफोरखौ जों नुनो मोननाय जायो। गोदोहाय बिदिनो। ओ साख्रि माने दानि सुबुंफोरखौ जों मावनायखौ नुनो मोनसै आरो ना मानो होनबा दा गोबां ओ माने बिदिनो ओ मा होनो ओ मा होनो बे गोबां माने सापर्ट मोनो सरखारारनिफ्राय होननानै बुंनो हागोन आरो ना दायो गोबां बिदिनो पस्टफोर ओंखारो नालाय साख्रिफोरनि थाखाय दा बिनि जाहोनाव माने बिदिनो दा साख्रिफोरखौ जों लानो हायो आरो माने दायो माने एसे सोलोंथाइनि गेजेरजोंबो माने गोबां साख्रिफोरखौ मोननो हायो आरो बिनि अनगायैबो जोंहा गोदोहाय साख्रिफोरखौ मोनैनि जाहोनफोरा जाहैबाय जोंहा गोदोहाय बिदिनो माने बर' समाज गामि सिं सिं नालाय मान खबर दबर मोनामोन जाय सोलोंथाइ एसे एनै टाइम बिसेबो माने खबर मोनामोन जाय माफोरनाामान दा गोदोहाय जोंनि दानि मानि बायदि बे जानबुंफोर गैयामोन खबर हो मोनामोन नालाय गोदो माने गोबां सोंथाइफोरनि जाहोनफोरावबो अनेक खममोन आरो बिदिनो सरखारि साख्रिफोर मावनायखौबो जों खम नुसैमोन आरो जोंनि बर' समाजाव बिदिनो साख्रि होनना बुङोब्ला
अ अ
हाथ' गोबां सख्रि दं बिदिनो डक्टर इन्जिनियार बिदिनो आइ पि एस इउ पि एस बेफोरबायदि माने गोबां साख्रिखौ जों नुनो मोननाय जायो आरोना बेफोरखौथ' आं माने फोरमायलांजोबब्ला नोंथाङानि एसे बेफोरनि बागैबो नोंथाङा हानायखिनिखौ नोङो फोरमायना होदो नामा नोंथां
अ अ जागा दे नोंथां जेर दान ला नोथाङा सोरखारि साख्रिनि बागै स नै जानानै थांदों फरेस्ट अफिसनि फरेस्ट अफिस गार्डनि थाखाय माबानि इन्टारभिउ जानानै थांदोंमोन ना इन्टारभिउथ' नङा मानि खारदोंमोन आरो बयबो बेनि थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोन आं खोनानो मोनदों जे पस्टआथ' एक्स' बिसबांबानो ओमफ्राय मानसिफोरा ए एप्लाइ खालामग्राफ्रा थिन लाख ना बेसेबांबा आतसा आदसा बिदि आरो आं मानिे सासे मानसिनिफ्राय खोनानो अ औ जेखुनु मानि बेखौनो जों नायनो अ फिफटि सेभेन थावजेन आरो आचसा आदसा जिखुनु माने बेखौनोथ' जों नुनो हायो जे पस्टार एक्स'फोराव जाहैयो मानसिफ्रा एप्लाइ खालामग्राफ्रा हाजार हाजाराव जाहैयो स बेखौ नायनो मोनो जे स सरखारि साख्रिनि थाखाय बयबो बिराद माने लुगैयो आरो सरखारि साख्रिखौ नांगौ सानो आरो मानोना जोङो देनां साख्रि मोनखांबाबो जों पेनसन होन्नाय मोनो सरकारि साख्रिबाथाय आरो मानसिनाथ' देहाया सब समाय मोजाङैनो थायाना बेखायनो बयबो सरकारि साख्रि खौ लुगैयो नङाबाथ' सरकारि साख्रि जायना नङा बिसोर बिजनेस माबालाय बिजनेसा गाज्रि नङा आरो किन्थु खारना मानो जे जेब्लासिम देहा थायो मानसिनि अब्लासिमल' बेफोर साख्रिखौ जों मावनो हायो । जुदि नों नोंनि देहा गोनांसिमाव मा होनो बुस्थुफोर
बुथुमनानै बा सुजुनानै ला लाजोबनो हायो अब्ला मोजां आरो नों थाखाय देनांसिम नोंनि फिसा फिसौफोरनि थाखाय दा सरखारि साख्रियाव नोङो थुइजासिम नों पेेनसन मोनगोन
औ औ
मोनसे बैसोसिम नोङो ओ साख्रिनि फैसाखौथ' मोनखाबाय बेनि उनावबो नों पेेनसन मोनगोन बेफोरनि थाखायनो मानसिफोरा सरखारि साख्रि खौ होसोयो खोमा बेखौनो सानो आरो आङो । ओमफ्राय बुंनो थाङोब्ला बिराद मोजां मोजां पस्टबो थायो आरो सरकारि साख्रि ना जेरै इउ पि एस सि फोराव खारनो हायो ए पि एस सि नि थाखाय खारनो हायो । आरो मास्टारफोरनि साख्रिखौथ' बयबो बिराद लुगैयो होनजायो आरो बिनि थाखाय । खिन्थु खस्थ'आ बेनो जे फरायलांनांगौआ बिराद गोबां जायो आरो मास्टार साख्रिनि थाखाय ओ नों बिए खालामखांबाय बिनि आगोलथ' नों स्कुल लेभेलाव फरायखांखाबाय ओइस एस एल सि, होन ओइस एस होन बिनि उनाव बिए खालामबाय ग्रेजुवेट जानानै आरो बिनि उनाव मास्टार डिग्रि फरायबावनांगौ जायो नोङो आरो बिनि उनाव नों पिओइसडि ब खालामनांगौ जायो । आरो ओरै एल पि स्कुलफोराव फोरोंनोबा नोङो बि एड खालामनांगौ जायो आरो नोङो बिराद गोलाव फरायलांनांगौ जायो । बेफोरनि थाखाय मास्टार साख्रियाबो बिराद माने बैसो आरो पेसेन्स होननाय बुस्थु नांगौ आरो ओमफ्राय सरकारि साख्रियाव डक्टर इन्जिनियारखौ बिराद बयबो माने सिबियो आरो मोजां मोनो आरो सोरबा डक्टर जादों होनबानो मानसि बिराद बेखौ मानिगोन आरोखि बेनाव बिराद गियान दं गुन दं होननानै बेखौ बिराद माने सनमान होगोन आरो मानसिफोरा बेखौ नुनो मोनो जों बयबो जेराव थाङोमोन सोरबा बे खोन्थानानै होबा गामिफोराव कि बेनि उमुखनि फिस्लाया डक्टर जाबाय बेहा डक्टर बयबो बेखौ थांनानै माने नायगोन मा माबा मोनसे हैगोन न'नि गायनाय मैगंफोर खौ हैगोन माने बिराद सिबिनाय बायदि खालामगोन आरो । इन्जिनियार डक्टर होन मास्टारफोरखौबो खालामो बिराद माने सरखारि साख्रि मावग्रिफोरा आंनिबा माने सनमान बांसिन मोननाय बायदि मोनो आरो आङो । ओंखायनो मानसिफोरा बेखौनो बांसिन होसोयो आरो नोङो फैसाबो मोनलाय लाङो बेफोरनि थाखाय आरो आंबो नायनो थाङोबा आंबो सरकारि साख्रिखौनो लुगैयो आरो ओ उनफोराव जुदि साख्रि मोनबाय बायनांगौबा सरखारि साख्रिखौनो मावनो लुगैदों आरो आंबो। आरो बेफोरो आंनि गोसोनि थाखाय नङा मानसिफोरनि बा जोंनि बे समाजनि साननायफोरनि थाखायसो। जि बिजनेसाव थाङोब्ला बिजनेसाव आराम बांसिन थायो आरो मानसिफोरना गावनि गोसो बायदि बिदि माव गावनि गोसो बायदि थां गावनि गोसो बायदि जा नों अबे समाव मावनो बबे समाव थांनो अबे समाव फैनो बिदि जायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ औ औ।
ओमफ्राय सरखारि साख्रियावथ' बिदि नङा सोरबा सासेनि गाहायाव जों मावनानै थानांगौ जायो जोंना मोनसे टाइमिं थायो आरो बे समाव थांगोन नोङो बे समाव फैगोन बा नोंखौ बिनिफ्राय बाराबो लाखिनो हागौ। स' बेफोरबो माने मोनसे दिसएदभान्टेज होनजायो सरखारि साख्रिनि ओमफ्राय माने नों गोसोबायदि बेरायनोबो बा न'खरजों नोंनि नि मानसिफोरजों बा बहाबा ओ बेरायहैनो होन बा बहाबा दसे समनि थाखाय लोमजादोंबाबो नों बिराद गोलाव माबा माबि एप्लिकेसननो माबा माबि कमेन्न होनो होनांगौ जायो सुथि लानो थाखाय बिराद सिगांनो मावग्रो खानांगौ जायो। अब्लासो नोङो बे ओरैनो सानब्रै सानबानि थाखाय सुटि मोनगोन आरो नों। माने सरखारि साखाख्रिनाबो डिसएदभान्टेज दं आरो ओरैनो जे जों मावनो थाङो बेफोरनाबो दिडिसएदभान्टेज दङ। खिन्थु मानसिफोरा बांसिन सरखार सरखारि साख्रिफोरखौसो खालि बिनो थाखायसे जोंना देहाया जोंखौ सब समाय माने सापर्ट होआ आरो बिनि थाखाय मानसिफोरा एसे सरखारि साख्रिखौ साबसिन साननानै सानो आरो मानसि फोर आंनि हिसाबाव नंगौना नोंथां?
होननानै बुङोबा माने जोङो माने साक्सेस जाबाय होननानै सानना लानो हायो आरो मोनखांनायनि उनाव जोंहा बिदिनो बिजनेसफोर खालामोबा गावनो हार्दवर्क बांसिन हार्डवर्क जानानै फैयो माने गावनि मेलेम बा बिदिनो माबाफोरखौ ब्रेन्डफोरखौ बांसिन इउस खालामनांगौ जाना फैयो बेहाय आरो जोंहा रिक्स थायो जेरै आं साक्सेस जागोन ना जाया बेफोरबायदि गोबां रिक्सनि थाखायनो माने जोंहा सरखारि साख्रिफोरखौ गोबां सुबुङानो लुगैयो होननानै जों बुंनो हायो आरो नोंथांनिफ्राय आं माने बे जोंनि आयदानि सानिफ्राय माने आयदाखौ रायलायनायनिफ्राय आं नोंथांनिफ्राय गोबां मिथिनो मोनबाय। जों माने बेखिनियावनो जोंनि सावरायलायनायखौ दोनथ'नो हासिगोन नोंथां समाबो जाबाय नालाय।
औ औ जागोन दे अब्ला नोंथां।
औ दे।